फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
ओ नोंथांनिसिमबो मोजां हामलायनाय थाबाय।
औ दायो जों सायख'ना लानाय आयदानि सा याव एसे रायज्लायनोसै नामा नोंथां!
औ दे जायो नोंथां सावरायनोसै।
औ नोंथाङा जागायजेननो हागोन।
औ नोंथां ओ जोङो आयदा मोनसे लानानै जेख सावरायनो नायदों जोङो जे दैज्लां बोथोर दा आथिखालाव दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
दैज्लां बोथोराव ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आबादखौ लाना नै मा मा माइखौ लानानै आबाद खालामनाय जायो बे दैज्लां बोथोरनि समाव?
जोंनि ओनसोलाव बे दैज्लां बोथोरनि समाव ओ गोबां बायदि बायदि रोखोमनि माइ गायनाय जायो। ओ बेफोरनो जाहैबाय ओ रन्जिद बायसमुति आरोबाव सोरबा जोसा मायबो गायो। माइब्रा नै बेफोरबायदि माख माइफोरखौ गायनाय जायो आरो।
अ आसु मायफोर गायनाय जायो ना जाया नोथां?
जोंनिथिंजाय आ-आसुमाइ फो नाय आरो गायनायखौ जोबोद खम नुनो मोनो। आ सिगाङाव आसुमाइ एबा बे आं गायनाय एबा फोनायखौ ओं गोबां नुनो मोनोमोन। नाथाय दायो गोबां खमायबाय।
औ औ आथिखालाव बे बिगियानिक जुगनि जे माइनि जोलै दा बे माइनि जोलै सु लानानै एसे खमायनायखौ नुनो मोन्दों।
नंगौ नोंथां।
दा बे आथिखालाव नोंथांमोननि साइद ओरैहाय। उम बैगियानिक जुगनि मोननाय जि जोलै बेजोंनो गायो ना? गोदोनि जि फुल फाख्रि खरमा बिदिहाय ओं बेजोंनो सोलियो ना गोदान जोलैजों गायो?
ओं बांसिनै ओं गोदान जोलैजों गायनाय नुनो मोनो। आरोबाव ओं बे नोंथाङा बुंनाय बायदियै नों गाव लाखिना लानाय ओं जोलैजोंबो गायो सोरबा। आ बहत खम गायनाय नुयो मानो होनोब्लानो दाना बे जों जा मारना नायो माइ बेयाव दानि मेसिनाव ओं मारना नानाय जायोना? बेवहाय माइफोरा मिक्स जायो आरो।
औ।
ओं गुबुन गुबुन माइ-माइखौ खनसेयावनो होनाय जायो नालाय। बेयो एसे इसेबां गुबै जाया आरो बेखायनो जों ओं बायनानै लाबोनाय जायो
औ जेन'बा ओं जाय बिगोमाया माइ नागोन बिनिया गुबै माइब्लाबो हमना लाबाय गुबुननियाव नाना फैखांनायनि उनाव मेसिनाव एसेब्लाबोथ' थायो नङा होमबा? दा बेनि थाखायनो। बेनि थाखायनो बियो ओं गुबै बि दा जोलै जायैला आरो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
जायनि थाखाय बायनानै गायनो गोनां जाबाय।
दायो नोंथांमो औ बेनि अन नोंथांमोननिथिं ओ गायनाय मा मा माइनि जोलै बेफोरनि सायाव एसे बुंना हो नो हागोन नामा?
औ ओ जोंनि ओनसोलावबो दासान्दै ओ गो दोनिख्रुइ एसे सो सोलायबाय गोदोथ बिदिनो गावनि गायनायनि जि माइ बेखौनो ओ मोजांसिनै बासिनानै ब्लाबो माइ मुथियावनो बासिनाय जायोमोन जेनेबा गुबुन माइ दंफादेरो नामा? दा बेखौ नायना नै ओ माइखौ बे गुबुन थाफानायखौ गारै गारै थख' मोनसेल बिदान लाखिनो थाखाय दा बिदिहाय बासिनानै जोलै लाखिनाय जायोमोन। ओ थेव ब्लाबो आथिखालाव जिहेथुके बे ओ दानि नोंथाङा एसे होननाय बदिनो बे माइ लानायनि जे बेबस्था आथिखालावथ मेचिननि दारै जाजोब्बाय नालाय
औ नंगौ
दा बे मेचिनजों नानायाव ओ बिदिहायनो लगाय गलाय मोनदेर जानानै मोनसेल जादनि माइआ बे बिदान थाहैला एबा जोलै जाहैला। दा बे खेब थ्रवाव जोंनिफ्रायबो ओ बांसिनैनो माइब्रा आरो जोसानि अनगायै माइब्रा आरो जो साखौबो गायो जिहेथु माइब्रा आरो जोसानि अनगायै बायनाय जि जोलै आथि खालनि गोदान बिगियानजों गोरोबफानानै जि माइ ओंखारदों ओ जेरैहाय अन्जना, रन्जित, मासुरि आरो ओरैहाय ओ मा होनना बुंदों गोबां गोदान गोदान मुंजों ओंखारनाय जि माइनि जोलै दा बे माइनि जोलै खौ बांसिनै दासिम गायनायखौ नुनो मोन्नाय जादों।
जोबोद मोजां नोंथां
औ बे माइ गायखांनायनि माइ गायखांनायनि अनगायै नोंथां बिथांमोननियाव बे नाराथलियाव माबाफोर गायनाय जायोना आरोबाव?
औ औ नोंथां ओ बांसिनैनो दायो जोंनि जायगायाव
औ
बे माइ गायखांनायनि उनाव गुबुन रोखोमनि माइ गायनाय जायो बे माइखौ बुराव माइ होननानै बुराव माइ होननानै बुङो आरो औ ओ नारानि थिलियाव माने बे बेखौ आरो हालेवनाय जायो बेनिफ्राय बेयावहाय आरोबाव माइ गायफिननाय जायो आरो बेयो जा आबादारिफोर बेसोरनि गावसोरनि एसे रां खामायनो आरो बे फालांगिनि थाखाय बेखौ बर' माइ होननानै बुङो दायो बुराव माइ ओ बोखांनाय सम
औ
दायो जोंनिथिंजाय बुराव माइखौ हानानै बोखांनाय जाबाय दायो आरोबाव बे गायनाय हायावनो ओ आरोबाव दा दैज्लांनि ओ माइ गायगोन आरो
औ औ। बे हाखौ गोदोनि बायदि बे मोसौजोंनो नांगोलजों एवोना आथिखालाव ट्रेक्टरजों एवनाय जायो नोंथां?
आथि दा आथिखालाव जों मिथिंजाय बेबायदि नांगोलजों एवनायखौ नुुनो मोनला नोंथां अ बांसिन दिनै ट्रेक्टरखौनो बाहायनाय जायो आरोबाव बे माइ हानायावबो सिगांनि बायदि माइ हानाय आ माइ हानाया गैला आरो मानो होनब्लानो दायो बांसिनानो मेसिनखौनो लानानै माइ हायो
माइ हाग्रा मेचिन
औ दायो बे जा बुराव माइ बेखौथ' आरोबाव गिदिर मेचिन लाबोनाय जायो जाय बेयो गावनो हानानै बे मार जों जा मारोन होयो बेखौ होखानाय बिदि जायो आरोना बे फिथाइल' थायो बे फिथायखौ उम न'आव जों लानानै फैनो हायो आरो। बिथायखौल' औ।
बेयावनो माइबो हाखाबाय आरो नाखाबायबो नङा होमबा?
औ नाखानाय औ लोगोसे
औ औ औ आथिखालाव ओ गोदोनि बायदि जि मोसौजों एवनाय बे आ आदबा गै गैलिया जों नुनो मोननो थांलिया नाथाय गोदोनि जि बे मोसौजों हालेवनाय आदब बेयो नेचारेलि जोबोर मोजांमोन नङा होमबा नोंथां? दा बेवहाय ओ जोंहा आ हालेवोमोन हालेवनायाव नांगोलजों हालिनायाव खुनु ओ फानसौ बा खानस्रि जायखिजाया आ फिसा फिसा जिबसाफ्रा बे बेवहाय आरो मोसौ
औ नंगौ।
ओ हालेवगा हालेवनायजों लोगोसे बेयो ओ बे दुब्लियावनो खिलाङोमोन गोबोरखौ
औ नंगौ।
खिलांनानै बे हासार जायोमोन आरो एम्फौ एनलाफोराबो थैयामोन बेनिफ्राय हासार जानानै गोबां माइफ्रा खोब मोजां मोनसे अरगेनिक जि आबाद बेयो जायोमोन। नाथाय आथिखालावथ' बिदि जोङो बारा नुनो मोनलिया। ट्रेक्टरजों एवनाय लोगो लोगो बेवहाय जि फानसौ खानस्रि जि हासार गोनां जिनिसफोर आरो मोसौनि खिबो गैलिया दा बेफोर बे फोरबायदियाव जोंनि जे आबाद मावनाय दासान्दि जुदिअ माइनि जि बिबां माइनि जि फिथाइ बेखौ जोङो आबादनि फिथाइखौ गोबां मोनदोंब्लाबो इयुन समहालागै नाथाय बेयो ओ बेसेबां जोरगोन बेखौ साननो गोनां जादों नोंथां।
नों थाङा बुंनाया जोबोर अ आं मानियो नोंथाङा बुंनाय बाय दिनो मानो होमब्लानो आ बे जा जों आ गोनोखोआरि माइ गायनाय आदब बे जों आ जावनानै लादों। अ बेयाव जों गोबां रोखोमनि मुलि बा हासार रासायनारि हासार बाहायनाय जायो। जायनि जाहोनाव जोंनि हाया ओ गाज ज्रि जादों आरो।
औ औ
सि-सिगांनि बायदियै जाबायदि नोंथाङा बुंलांनाय बायदि औ बे खानस्रि एबा एम्फौ एनला थायोमोन बेखौ जों बे मुलि एबा बे हा रासायनारि हासार सारना होनायाव बेफोरो थैलांदों आरो। बे ओ ट्रेक्टार जा हालेवनाय नै बेजों बो ओ गोबां बे जिब ओ जा जिबि बे हायाव मोननाय जायोमोन खानस्रिफोर बेफ फोरबो थैलांदों जायनि जाहोनाव इयुनाव बेनिफ्राय जोंङो ओ अर्गेनिक ओ जा माइ मोननांगौ बेखौ जों मोननो हानाय नङा। नोंथाङा बुंनाया ओ मोजांङानो जादों औ।
औ ओ नोंथां जोंनिया समाबो जाबोबाय थ' दिनैनि जि सावरायनाय आय दा बेखौ ओ नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय ओ खोब गोजोननाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय। ओ जों बिदिब्ला जोंनि राय ज्लायनायखौ एसेआवनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ दोनथ'नोसै नोंथां दे।
औ जागोन दे नोंथां। औ